नोंथां
खुलुमबाय नोंथां
खोनादोंना नोंथांङा?
खुलुमबाय नोंथां नोंथांङा खोनादोंना? अ नोंथां उम खुलुमबाय ओ गोजान मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ नोंथांनिसिम जासिहरनाय थाबाय नोंथांङा दा मा खालामगासिनो दं? नोंथांङा दा मा खालामगासिनो? औ नोंथां
औ नोंथां आंथ दा नै मोनसे मोजां बुस्थु बानायगासिनो दं जाय खौ जोंङो बर'हा बर' हारिनि दोरोंङारि लोंग्रा हिसाबै जों बर'फ्रा गोबां बाहायनाय जायो बेनो जाबाय जौ आं बेखौसो एसे
बिनिबा नोंथां जौखौ मारै बानायो एसे बुंनो हागोन नामा बर' हारिनि जौखौहाय
अ नोंथां आं एसे औ नोंथां
बिदिब्ला खोनासं खोनासंलांदो नोंथां बर हा हारिनि लोंग्रा दोरोङारि लोंग्रा बुङोब्ला जोंहा जौ बियो मुंदांखा बे जौआ जोंहा मोननै मोनथाम रोखोमनि दंङ बे दोरोङारि बरनि जौ लोंग्राया गिबियाव दंङ जाहैबाय जोंहा जौ जौ गिसि जों जायखौ जों जौ बिदै होननानै बुंनाय जायो ओमफ्राय बिनि उनाव दङ जौ गोरान बिनि उनाव दङ ओमफ्राय माइब्रानि जौ आं मोनफा मोनफा फोरमायलांसै नोंथांनो जौ जौ बिदै एबा जौ गिसिजों माइब्रानि जौजों एखेयानो नाथाय जोंहा बे जौखौ' खालामनायाव आलदा आलदा दा बुस्थु जों खालामनाय जायो आरोना जोंहा माइब्रानि जौखौ जोङो खालि जोङो माइ ब्रा माइरंजोंल' खालामनाय जायो। ओमफ्राय जौ बिदैखौ जोंङो जेखि जाया माइब्रानि अनगायै जेखि जाया माइरंजोंनो जौ जों बे जौ बिदैखौ एबा जौ बिसिखौ खालामनो हायो जौ जौ बिदै खालामनायनि माखासे नेमखान्थि दं आदबफोर दङ आं नोंथांनो बेखौ फोरमायलांनो सानबाय।
जौ बिदैयाव मोनसे गोनां बुस्थु जों बाहायनाय जायो बे गैयाब्लानो जोंहा जौ बिदैया जाया। जायखौ जों एमव होननानै बुंनाय जायो आङो नोंथांनो बे एमाउनि बारै ओ एसे उनाव फोरमायलांगोन आं दा जौखौ जौ बिदै बानायनायनि आदब खान्थिखौ जों आं नोंथांनो फोरमायलांनोसै खोनासंलांदो नोंथाङा ओ गिबियाव जोङो जौ बिदिै खालामनो थाखाय जायखि जाया माइरं नोंथाङा लानांगोन नोंथांनि गोसोबायदि आरोना नोंथाङा जौखौ बेसेबां बुरजा बानायनोसो इसेबां नोंहा माइरंखौ लादो आरो ना नोंथां बिनि उनाव जोङो बे माइरंखौ मा खालामनांगोन गिबियाव जोङो बे माइरंखौ ओंखाम संनाय बायदि संनांगोन आरोना नोंथां । ओंखाम संनाय बायदि बिनि उनाव जोङो बे माइरंखौं ओंखाम संनाय बायदि संखांनानै जोङो बे जौखौ मोनसे लांदां जायगा एबा गुवार जायगायाव बहननानै लागोन आरो बिनि उनाव बे ओंखामखौ जोंङो एसे सुग्लाय होगोनांगोन सुग्लाय होगोन आरोना एसे जोङो सुग्लाय होनानै दुंब्रुद ब्रुदलु दोनगोन आरोना बांद्राय गुसुद्रायबो जाहोन नाङा बांद्राय गुदुंद्रायबो जानो नाङा आरो ना बेयाव जोङो एसे गुवार जायगायाव प्लास्टिकफोराव एबा जोंहा थालिर बिलाइयाव बहननानै लानानै गुवार फेनलानानै दोनगोन आरोना जेब्ला बे ओंखामा दुंब्रुद रुद जायो एबा गुसु जानोसै बांद्राय गुसुबो नङा गुदुंबो नङा दांनो हानाय ज मोजां बे ओंखामखौ सिफ्र्रुजोबनानै गुवार फेन बेनि उनाव जोंङो बे फेनलानाय ओंखामाव जोंङो बे एमाव एमाव होनदोंना आं बे बुस्थुखौ जोंङो बेयाव देग्लिनानै बे ओंखामजों मोजजाङै गलायनानै होगोन मोजाङै गलायनानै लानांगौ मोजाङै गलायाबा जोंहा बे जौआ जाहैयाबो जानो हागौ बेनि थाखाय जों मो जानि गलायनानै लागोन बिनि उनाव जोंङो बेखौ थालिर मोजांङै गलायनानै लानानै मोजां रोजोब दोननानै जोंङो बेखौ जोङो थालिर बिलाइजों स सानथाम सानब्रैनि थाखाय जोबख्लुबनानै दोनगोन आरोना अब्ला बेयाव सानथाम सानब्रैसो दोननानै जोख्लोबखांनानै थालिर बिलाइजों जों बेखौ नायनाय जागोन जेब्ला नायखाङो अब्ला जोंङो बेखौ जों नायग्रोगोन बे जोंहा बे ओंखामजों एमावजों सोमनानै दोननाया जौगानायनि थाखाय बे एसे सेवदोंना सेवाखै एबा गुरै जादोंना जायाखै एबा बिदै ओंखारना ओंखाराखै बेखौ नायगोन जेब्ला बिदैया बिदि ओंखारहां एबा गेफे जाबाय बियो हुमनानै दोननाया सानथाम सानब्रैनि उनाव अब्ला जों बेखौ ओ दाबखा एबा थौफोराव बोस्लायनानै बोस्लायनानै सोनानै दोनगोन आरो ना जों बेखौ मोजाङै सोनानै दोनगोन ओमफ्राय बिनि उनाव जोङो थालिर बिलाइजों जोङो बेखौ मोजांङै खाथैनानै दोनगोन बिनि उनाव जों
सप्तासेनि उनाव जोंङो बे जौआ ओंखारगोन आरोना जों बे सप्तासे दोनोब्लानो हारसिङैनो बे माइरंनिफ्राय बे ओंखामनिफ्राय सोनानै दोननाय ओंखामनिफ्राय जों हारसिङैनो बिदै गोमो ओंखारगोन आरोना। अब्लानो जोंहा जौ बिदैखौ मोननो हाबाय ओमफ्राय आङो ओ जौ गोरानखौ एसे फोरमायनो जोंहा गासिबो ओ आदबा बे एखेयानो नाथाय जोबथानायाव जोङो बेखौ ओ एसे जेब्ला जौ बिदैया जाबाय दोआव सो ओ दोआव सोना दोननाया अब्ला बेयाव माखासे दै लगायनानै जोंहा जौखौ बरनगोन आरो ना जौ गोरानखौ बेयाव माखासे गोबाव गोलाव खान्थि दं आं बेखौ नोंथांनो एसे उनाव फोरमायनोसै
औ नोंथां
आङो दा जौ बिदै बानायनायनि आदब खान्थिखौल' एसे फोरमायबाय नोंथाङा? नोंथाङा दा मा खालामगासिनो दङ?
आङो नै बारि बागानावसो दंफैयोमोन एसे बिफां लाइफां गायफैदोंमोन ।
अ नोंथां ओ जोंहा बिदिब्ला बिफां लाइफां गायनायनि मुलाम्फा औ नोंथाङा आंनो फोरमायनो हागोन नामा?
औ नोंथां हागोन बिदिबा आङो फोरमायलांनोसै बिफां लाइफाङा जाहैबाय ओ सुबुंनि जिउआव एबा जिब जिबि दाउमा दाउसा गासैबोनि थाखाय ओ जोबोद गोनांथार। बिफां लाइफां गैयाब्लानो जोंनि जिउआ बा जोंनि जिउआ एबा जिब जुनार दावमा दाउसा गासैबो जिब जिबिनि जिउआनो खैफोदाव गोग्लैनो हागौ। मानो होनोब्ला बिफां लाइफांनि गेजेर जोंसो बार मोनो ओ बार मोनो आरो बारनि गेजेरजोंसो जोङो हां लानो हायो। जेब्ला बार बारगोन अब्ला जोङो जोंनि देहाफ्रा मोजां मोनो जेब्लानाखि बार बारा जों जों थानो हायि बायदि जायो गरम बोथोराव ओ बे बेबायदिनो बार एबा बिफां लाइफां लायोब्ला जोंहा गोबां मुलाम्फा जायो जेरैहाय जोङो बिफां लाइफांनि बिफां लाइफांनिफ्राय जोङो सानदुं समावहाय सायहा मोननो हायो। सानदुंआ जेब्ला खरा जायो गोरा जायो अब्ला जोङो बे बिफां लाइफांनि सिङाव थानानै जोङो बिफां लाइफांनि सायहायाव थानानै जोङो गोजोननायखौ लानो हायो। आरो जोङो बेनिफ्राय बार मोनो हां लानो हायो। बेबायदिनो जोंहा जोंनि थासारियाव बा जोंनि खाथि खाला गोबां रोखोमनि बिफां लाइफांफोरखौ ओ गायनांगौ। एबा जोङो बिफां लाइफांफोरखौ जोथोनै लानांगौ जुदि बिफां लाइफांफोरा गायनानै दोनखानाय दङब्ला जोङो बे बिफां लाइफांफोरखौहाय जोथोनल' लाबाय थानांगौ। मानो होनोब्ला बिफां लाइफाङानो अ जोंनि जिउआव एबा जिब जिबिनि जिउआव थांना थानायनि थाखाय जोबो गोनांथार जोङो बिफां लाइफां गायोब्ला जोङो हां लानायनिल' थांनानै थ नङा जोङोनिफ्राय बन मोननो ह हायो एबा गिदिर बिफांनिफ्राय जोङो न' लुनो थाखाय थौ थौथा मोननो हायो बाथा मोननो हायो। जोङो बे बाथामफोरखौ जोङो बे बिफां गिदिर गिदिरफोरखौ हानानै जोङो न' लुनो हायो न' लुनायाव बाहायनो हायो। ओ खिरखि दरजा बाहायनायाव जोङो बाहायनो हायो एबा जोङो फिसा फिसा दंफांनि दालइफोरखौ बा गिदिरगिरदिर दंफांनि दानायफोरखौ जोङो हखायनानै बन हिसाबैबो बाहायनो हायो ओ ओंखाम ओंख्रि स संनायाव जोङो अर लगायनायाव जोङो बाहायनो हायो। जोङो बेबायदिनो गोबां रोखोमै मुलाम्फा जायो बेबायदिनो जोङो। बनफोरखौ फाननानै एबा बाथाम बानायनायखौ फाननानै जोङो रांफोरबो आरजिनो हायो। रां रां आरजिनो हायो रां आरजिनानै जोङो जोंनि बर' समाज एबा ओ गोबां समाजनि सुबुंफोरानो गाव गावनि ओ न'खरनि रांखान्थियारि गोग्लैसोनायावहाय ओ हेफाजाब मोनो फाननानैहाय जोङो फैसा मोननो हायो बे फैसानि गेजेरजों जोङो सुबुं माहारिया गाव गावनि जिउआव ओ खैफोद जानाय एबा निदान जानाय समाव बे रांफोरखौ बाहायनो हायो एबा इयुननि थाखाय ओ बिसोरो दोनथुमनो हायो। बेबायदिनो जोङो बिफां लाइफांनि बिफां लाइफां गायोब्ला जोंहा गोबां मुला मुलाम्फा जायो ओ जोङो बिफां लाइफांखौ दानफायनो नाङा जेब्ला जोङो बिफां लाइफांबो दानफैगोन अब्ला जोंहा हां लानायावबो खस्थ' मोनगोन एबा जिब जुनारफोराबो जेब्ला बिफां लाइफां हाग्रा बंग्रा थाया जिब जुनारफोराबो जोंनि बे मानसिफोर थाग्रा एबा सुबुं माहारि थाग्रा गामिफोरनावसो फैनो गोनां जागोन आरो बिसोरो फैनानै दुमदाखाल खालामफैगोन न'खरफोरखौ जेरै ओ आथिखालनि मुगायावनो बुंनो हायो। गोबां जायगायावनो बिफां लाइफां दानफायनानै गोबां सुबुंफोरानो न' बां लुनानै थाहैबाय बेफोरबायदि हाग्रा बंग्रा एबा बिफां लाइफांफोरखौ दानफायनानै बिसोरो थाहैनाय यावनो ओ हाग्रानि जिब जिबिफ्रा थानो जायगा गैयियाव जोंनि बे ओ न'खर ओ सुबुंनि न'खरफोराव फैनानैहाय न'फोरखौनो न'फोरखौनो बिसोरो बुरखांफैबाय नाख्रेबफैबाय एबा मानसिफोरखौनो नोङो हरनि समाव उन्दुनाय समाव गाथारलांबाय बेबायदिनो गोबां जाहोनफोरबो जायो गाज्रि गोहोमफोरबो गोग्लैयो जायनि थाखाय जोङो ओ बिफां लाइफांफोरखौ जानला मोनानला दानफायनो नाङा। ओं जोङो बिफां लाइफांखौहाय हागौमानि गायबाय थानांगौ एबा जोंहा मोनसे ओ मोनसे जोंहा फालिनांगौ हाबाफारिबो दंखायो जेरै बा जुन बे बे बुंनाय जायो आबहावा सान होननानै बेयावबो जोङो स्कुल स्कुल एबा फरायसालिनि न बां फोराव जोंङो ओ बिफांफोरखौ गायनाय जायो मानोना बिफाङा जोंनि